नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं
ओरैनो दं नोंथां
अ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा?
जाबाय नोंथां
अ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबा एबा खामानिफोर मावनो गोनां दङ नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
अ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबाफोर मावनो गोनां एबा खामानिफोर मावनो गोनां गैयाब्ला आं नोंथांनाव बेनोदि कल खालामनाय जादोंमोन दि नोंथांनाव आङो मोनसे टपिक एबा आयदानि सायाव सावरायनो होननासो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों मोनसे टपिक एबा आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां देलाय बुंनायसै। बे आयदाया मा आरो बे आयदानि सायाव आं मा मा रायज्लायनांगोन नोंथाङा बे आयदाखौ आंनिसिम एसे फोरमायनानै होदो
दा नोंथां आयदा एबा टपिकआ बेनोदि नोंथाङा गाननाय जोमनायजों जोङो मा मा मुलाम्फा जायो एबा गाननाय जोमनाया जोंनि थाखाय माबोरै हेफाजाब होयो एबा गाननाय जोमनायजों जोङो मा मा खामानि मावनो हायो बेफोरनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनाव आंनि सायाव सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन नोंथां
अ अब्ला दे बुंनायसै नोंथाङा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै आंनि सायाव फंनैसो सुंद'यै फोरमायना होनायसै नोंथां
औ दे बिदिब्लालाय गाननाय जोम नाया जाहैबाय अनेक रोखोमनि गोबां गाबफोर थायो जेरै गोमो गोथां गोजा गोसोम गुफुर बायदि गाबनि गाननाय जोमनाय थायो आरो लंपेन्ट गस्ला द'खना जुथा मुजा सेन्देल बायदिफोर गाननाय जोमनाय दङ जायखौ जोङो गोजान गोजान जायगाफोराव थांनायफ्राव गाननानै थाङोब्ला एब्ला गानोब्ला जों गावखौनो एसे मोजां मोनो मानोना एसे गोदान गोदान लंपेन्ट गस्लाफोर गाननायजों गावखौ एसे गोग्गानाय मोनो एबा स्टेन्डार्ड मोननो हायो
उम
बेजों लोगो से गाननाय जोमनायखौ गोबां गिदिर गिदिर दारिमिनफोरावबो दिहुननो हायो गाननाय जोमनायखौ आरो बेफार फालांगिबो खालामनो हायो
औ
आरो गाननाय जोमनाया गोबां रोखोमनि दंबावो जेरै गस्ला लंपेन्टनि अनगायैबो जोङो आसान खेरा सना बायदिफोर फोर जों खोमा गन्थंफोराव गाननो हायो एबा आरो दंबावो बेल' नङा गोदोनानि माला बेफोरबो मोनसे गाननाय जोमनायावनो गोग्लैयो बिब्दिनो जोङो गाननाय जोमनायखौ लानानै गोजान गोजान जायगाफोराव एबा गोजान गोजान टाउन सहरफोराव थाङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय फोर फाननायफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन एबा गोबां रोखोमनि गोबां समायना रमायना गाननायफोरखौ जों नुनो मोनगोन एबा टाउन सहरफोराव थाङोब्ला सुबुंफोरा माबाय दि गानना जोमनानै थाङो बेफोरखौ जों नुनो मोनो दि टाउन सहरफ्राव सुबुङा गोबां रोखोमनि बायदि गाबनि गोदान गोदान जि जोम गाननाय जोमनाय गाननानै एबा बेरायनानै फैयो बिब्दिनो जोङो जोंनि मोनसे एब्ला जोङो गाननाय जोमनायखौ
जोमनांगौ एबा गाननांगौ मानोना जोङो गाननाय जोमनाय गैयाब्ला जोंहा बयजोंबो लाजिनांगौ जायो एबा बयजोंबो लाजिफोनांजायो
औ
आरो गाननाय जोमनाया अनेक रोखोमनि थायो जेरै दख'ना गामसा आर'नाइ बायदिफोरखौबो जों गाननाय जायो आरो जों गाननानै बेरायनाय जायो आरो जुथ था मुजा लंपेन्ट ससमा बायदिफोरखौबो जों गानो मानोना बेफोरजोंनो जोंनि जोंखौ सिनायनाय एबा जोंनि महरफ्रा गाननाय जोमनायजोंसो एसे मोजां जायो एबा जोंखौ गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंनो जोंनि महर मुस्रिफोरखौ एसे समायना रमायना एबा मोजांसिन नुनो मोननाय जायो बिब्दिनो गाननाय जोमनाया जाहैबाय मोनसे गोदान मुगानि फेशन एबा गोदान गोदान बायदि मडेलनि जि जोम दिहुननानै गुबुन मानसि एबा मानसिफोर फोरा फालांगि खालामो बेखौनो जों गोदान गोदान मडेल एबा गोदान गोदान जि जोम दिहुनोब्ला जों बायनानै गाननाय जायो।
ओं।
आरो गस्ला लंपेन्ट बायदिफ्रावबो पकेट सेन गुदाम बायदिफोर थायो।
औ।
बेफोरो मोनसे गस्ला लंपेन्ट एबा गाननाय जोमनायखौ समायहोनो थाखाय बेफोरखौ। लानाय जायो।
औ।
आरो नोंथाङा दा आंनि बे गाननाय जोमनाय एबा। गाननाय जोमनायखौ लानानै जों माबायदि मोनो बेफोरनि सायाव आंनि बे सावरायनायखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों।
नोंथांनि बुंनाया गासैबो जोबोर मोजाङानो जादों आरो नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों।
दा बिब्दिब्ला। नोंथाङाबो आंनो गाननाय जोमनायखौ लानानै एसे।
गाननाय जोमनायखौ लानानै नोंथाङाबो आंजों दायो सावरायनो सम दङब्ला एसे सावरायनानै होदो।
औ नोंथां।
दे बिब्दिब्लालाय सावरायदो।
औ जोंहा दा गाननाय जोमनाय बुङोब्ला गाननाय जोमनाया जोंखौ जोबोर मोजाङै मदद होयो। जे जायखौ जों गाननानै गुबुन गुबुन जायगा गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव गाननानै बेरायहैनो हायो। आरो गाननाय जोमनाया गाननाय जोमनायनि गाबा मोनसेल' गाबनि थाया बायदि बायदि रोखोमनि गाबनि थायो जेरै गोजा थायो गुफुर थायो गोथां थायो गोमो थायो। बायदि बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनायनि गाबा बायदि बायदि रोखोमनि थायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा। गाननाय जोमनायनि गुबुन दाबसे जायगायाव कम्पानि बायदि बायदि रोखोमनि कम्पानि गाननाय जोमनायनि सायाव बेफोरखौ जोंहा बनायनानै गुबुन दाबसे जायगासिम दैथायहरनो फालांगि माव नानै बेफोरजों जोंहा गाव गावनि जिउखौ खुंनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गाननाय जोमनायनि। बायदि बायदि रोखोमनिनो हायो आरो गाननाय जोमनाया जोंनि देहायाव गासैबो देहायावनो नुनो मोनो बयबो सोलेरफ्राव बयबो मोदोमाव गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनो। जेरै जोंहा दङ स'ना बायदि बायदि रोखोमनि खेराखौ नुगोन बेवहाय बायदि बायदि रोखोमनि गस्ला सेन्देल जुथा आसान माला। खानायाव थेबग्रा लेबग्रा बायदि बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनायखौ जोङो गाव गावनि मोदोम एबा सोलेराव गाननानै। एबा जोमनानै जों देहाफ्राव जोङो समायना लाखि नो हायो बेफोर गासैबो सना रुफा लंपेन जुथा सेनदेल बायदि बायदि रोखोमनि आसानफोर बेफोर गासैबो गाननाय जोमनायावनो गोग्लैयो जोङो बे बेफोरखौ गाननानै गुबुन दावसे जायगाफोराव ओनसोलफोराव थांनो। हायो हायो जायनि जाउनाव जोंखौ गाननाय जोमनाया समायना नुहैयोब्ला जों गाव गावनि गोसोखौ जोबोद समायना मोनो जेरै गाननाया बेल' नङा गाननाया बायदि बायदि रोखोमनि थायो जेरै जोंङो गस्ला गिदिर साइज फिसा साइज लंपेन्ट गिदिर साइज फिसा साइज जुथा सेन्देल बायदि बायदि रोखोमनि गिदिर फिसा थायो बेफोरखौनो जोङो गाननाय जोमनाय बुङो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मोनसे जायगानिफाय जोंहा गानग्रा जोमग्रा जि जोम बायदि बायदि रोखोमनि कम्बलफोर बायदि बायदि रोखोमनि। जोंहा गानग्रा जोमग्राफोरखौ बेफार फालांगि एबा गुबुन जायगायाव दैथायहरनो हायो जोंहा बेफोरजों मुलाम्फा जायो जायनि जाहोनाव जों रां मोननो हायो जोंहा बेफोरनो गाननाय जोमनाया। जों गाव गावनि देहाखौ। समायना खालामनो हायो गाव गावनि नुथायफोरखौ जोङो गुबुननि नोजोरनिफ्राय जोङो होबथानो हायो दा नोंथाङा आंनि बेफोर गाननाय जोमनायनि बागै बुंनायखौ माबायदि मोनदों आंनि सिगां फोरमायनायखौ नोंथां।
जोबोद मोजां जादों नोंथां।
अ नोंथाङाबो आंनि सिगाङां बुंबायदि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा नोंथां कलखौ एसेयावनो फोजोबसै नामा।
औ दे नोंथां।
औ।